खोनादोना नोंथां गोजोन बेलासे समनि गोजोन बेलासे स समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायन जासि हरनाय जाबाय
औ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनि
उम नोंगौ नोंथां नोंथाङा दा मा मावगासिनो दङो
अ आङो दा बरथमान ओरैनो दङ जेथ नाय अखा हागासिनो दङ जोंनिथिंजाय
औ नंगौ जोंथिंबो बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जों अखाहागासिनो नोंगौ आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव बा आयदानि सायाव सावराय होननानै आं नोंथांजों फनहरनाय जाब होनबा नोंथांङा सम दङ ना
औ दायो सम दं आ नोंथाङा सावरायनो हागोन
ओ नंगौ जोङो नोंथां जिथोरनिखौ जोङो सावरायगोन जिथुनिखौ जोङो खामानि दामानि नो सायाव नंगौ जोङो खामानि दामानियाथ जोङो अनेक रोखोमनि खामानि थायो जेरै नोंथाङा दा मा मा खामानि मावनानै मो मोजां मोनो एबा माबायदि खामानि मावो। बेनि सायाव नोंथांखौ एसे फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां, ओ आङो खामानिफोरखौ ओ न'नि खामानि बारिनि खामानिफोरखौ मावनानै मोजां मोनो। माखासे आरो ओ सम- सम गावनि देहाखौ जोथोन लानो थाखाय, ओ जिथुनाखि रानिं खालामनाय आरो प्रेक्टिस खालामनाय आरो एक्सारसाइस खालामनाय ।बेफोरखौ आं मोजां मोनो आरो ओ ओनसोलनि माखासे मेल -मिथिंफ्राव थांनानै माखासे रायजो रायजाफोरजों सावरायनाय ओ दुखु- सुखुनि बाथ्रा आ बेफोर सावरायनाय- सावरायनायखौ आं मोजां मोनो, आरो रायजो राजाखौ लोगो हमनो लुबैयो आरो ओ ओम रायजो -राजानि माखासे दुखु- सुखुआव आं बाहागो लाहैफानो बा आङो थाङो। बेबायदिनो आं मोजां मोनो। ओ नोंथाङा ओ माबायदि मा खालामनानै मोजां मोनो?
नोंबो दि जेनेबा फोरमायबाय बेफोर बाथ्राया गाससिबो थार नोंगौ। जों खामानिखौ मावगौ जोंनि माखासे जों देहानि थाखायबो जों जुदि खामानि मावोबाथाय आं बेखौनो फोर -फोरमायबाय। नोंथांआ जिखिनिखो सोंदों नोंथांङा मा खामानि मावनानै मोजां मोननांगौ बिदि दैज्लां बोथोर हालेवनाय होन, खोथिया रोगानाय होन, माइ गायनाय होन बन सिननाय होन बेबायदिनो बायदि -बायदि रोखोमनि जेरै जोङो न' माखासे थायो ।जेरै हारिमुफोरनि खामानि जेरै मेल- मेटिंनि माखासे खामानि माखासे गामि अ हाबा- हुखाफोरनि खामानि बेफोर खामानिफोरखौ जोङो जोंङो गोरोबनानै मावफानांगौ जायो ।थिग बेदिनो बेफोर खामानिखौ आङो मावनानै मोजां मोनो ।जेरै जोङो खामानिखौ जोङो गुबुन रोखोम थायो। जिथुनो खामानिया जोंना अनेक रोखोमनि, जों खामानि थायो जेरै जोङो बनसिनाय होन हालेवनाय होन, आलि दाननाय होन, आलि खोननाय होन गुबुन- गुबुन रोखोमनि जेरै बुंनानै फोजोबनो हाया। जाय खामानिफोरखौ जेरै न' बानायनाय बिल्डिं बानायनाय। माखासे हा जावनाय, हा रोगानाय अनेक रोखोमनि जोंनाव खामानि थायो। औवा दाननाय, बेरा दुमनाय। बैफोर खामानियाव खामानि जोंना गोबां रोखोमनि खामानि थायो नंगौ जोङो खामानिखौ जोङो मावोब्लाथाय जोङो देहानि थाखाय जोबोद मोजां होननानै बुंनांगोन जिथुनिखि खामानि मावोबा जोंनि देहायाबो मोजाङै थायो। जोङो एक्सारसाइस जायो ।जुदि जोङो न'आव थाबाय जों न'आव थानानै जिरायनानै जुदि थाबाय थायोबाथ' जोंनि देहाया माखासे बेमार आजाराव जों -जों गफबनानै थागोन जेरै जोङो जोंनि जिथुनिखि जानाय माखासे जानायफोर, जेरै जोङो अमा बेदर माखासे जोङो मैगं -थाइगंनि जिथुनिखि मेडिसिन होनायफोरखौ जों मोनजायो जिहेतु जुदि मोनजानाय जुदि मैगं -थाइगंखौ, जोङो हाथाय बाजार बायनानै जायो जुदि दिनैनि दिनावथ' माखासे मैगं- थाइगंफोरा माखासे मेडिसिनफोरजोंसो जोङो ओम होनानैसो जोङो गायनाय जायो नालाय ।बेफोरो जुदि नों खामानि मावाबा नों गोलोमदै जों खामानि मावोबा बेफोर मेदिसिनफोरा मैगंनि जिखिनि जानाय माखासे बिजानुफोरा माबोरै गलांगोन? बेनिखायनो जोङो खामानि मावनांगौ। जोङो सान्दुं गोसाफोराव माखासे जों बिदिनो जोंनि देहानि थाखाय एक्सारसाइसबो जायो खामानि माव मावबाथाय, खामानि अबा जों जिउआव माखासे जोंनि उदैनि थाखायनोथ' जों उदैनि थाखायथ' जों दिनै माव गासै खामखौ जों मावो जेरै उदैनि था नङाबाथ' जों खामानि मावनो गोनांथियानो गैयामोन नोंथां जायनि जाहोनाव जोङो उदै थाइसेखौ जोङो फिसिनो थाखाय गावनि न'खरखौ जोङो फोथांनो थाखाय एबा जोंङो गावनि गथ' गथायखौ बिदि बिसि फिसायखौ जोङो मोजाङै नायनो थाखाय जोङो बोथिसे ओंखाम जाहोनो थाखाय आं बुंलांबाय जेरै जोङो बन सिननाय होन गोबां रोखोमनि जोंनाव खामानि थायो बेफोर खामानिखौ जोङो मावो जेरै जोङो माव मावनानै जों माखासे रांफोरबो जों आरजिनो हायो जेरै न'खराव जोंबो गोबां रांफोरनि गोनांथि जायो बेफोर गोनांथियाव जों माखासे खामानि मावनानै जोङो रां मोनो जेरै जोङो हाजिरा मावनानै जोङो रां मोनो जेरै जोङो रां मोनो होननानै बुङोबाथाय जों माखासे जोङो खामानि माव नानै जोङो बन फाननानै एबा बन सिननानै थिग बेखायनो नोङो माखासे हा जावनानै जोङो न' बानायनानै जों माखासे जेबो नोंगौ जोङो खामानि मावनानै माखासे जोङो रां मोननो हानायनि माबाफोर राहा दं नामा नोंथांनियाव बा माबाफोरो जोङो खामानि मावल रां मोननाय बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो
औ नोंगौ थारैनो औ फोरमायनो हागोन। माबे जोङो रां आरजिनो होनोब्ला जिथुनाखि गिबियावनो जाय खामानिखौ नों रोंगौथि थायो बै खामानियाव ओ नां जिनाखि खामानिखौ मावोबानो रांखौ आरजिनो हायो जेरै ओ स्किल जों स्किलनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा मोनथिनाया माबा मोनसे स्किलनि सोमोन्दै
सेलबानो माबा मोनसे सोलोंनाय बा मावनाय होनना नंङा होमबा
औ औ औ मावनाय आ जों आं फोरमायनोसै नोंथां जोंनाखि स्किल होननानै बुङोब्ला जों दिनै ओ फरायनाय लिरनाय फरायनाय लिरनाय बा नोङो बिए पास बा नों हायार सेकेणडारि पास जाखांनायनि उनाव जेनाखि जेब्ला साख्रि साख्रि बा बाख्रि मोना अब्ला बे समाव जोङो मा मावनानै थागोन बेबायदि जायो माखासे गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो नाथाय आंनि साननाय बायदिब्ला जोङो स्किलखौ सोलोंनांगौ आखाइनि बिद्दाखौ सोलोंनांगौ बिनि दारै जोङो ओ मा मोनसे खामानि मावनानै जाहैनो हायो जेरै जोङो खामानि होननानै बुङो ब्ला जेनाखि गिबियाव जोंहा ओ मा होननानै बुङो जिथुनाखि जोङो हाजिरायाथ' बे हाजिरा थाखाबाय ओ जिनै हमना द्राय गारि सोलोंनाय ड्राइभार जानाय बेबो मोनसे जों आखाइनि बिद्दा जेरै जोङो मोनसे फिसा बुस्थु होनोब्ला मोनसे ओ दखान होनानै जानाय आ बिनिफ्राय जोङो खानाय सिननानै जेनाखि जों जानो हायो बा खामानि मावनानै जों रां आरजिनो हायो ओ बिनि उनाव ओ जों नुनो मोनो ओ माखासे आरो बेबायदिनो गोबां खामानिफोरखौ जोङो मावनानै जों बेबायदिनो रां आरजिनो हायो दा नों थांनियाव माबाफोर आरो मोजांसिन बेफोरबायदि खामानिनि सोमोन्दै नोंथांङा मिथियो नामा?
नंगौ जों खामानिखौ जोंङो दिनै जोंनि लाइमोनफोरा नोंथांङा जिखुनु बाथाफोर नों बाथ्राया गासिबो सैथो नंगौ जों खामानि मोनै रोखोमनि खालामनानै नोंङो नोंथांङानि माखासे जों बि ए पास जानानै एम ए पास जानानै माखासे जों आं माखासे जोंङो बथिं थांनो बथिं मानो जायो नंगौ नोंथां होननाय बाथ्राया गासिबो सैथो। आरो दिनै लाइमोनफोरखौ जों दिनै जांखाबायनायनि बेलायाव जोंङो गोबां रोखोमनि रां खामायनासै जेरै जोंङो दाउ अमा फिसिनानैबो माखासे जोंङो मोसौ बोरमा जों जोंङो फिसिनानैबो रांफोर खामायनो हासै दिनै दिनाव जोंङो नोंगौ जों बर' समाज हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो जों बेफोरबायदिनो जोङो संसार जाबोदों। नंगौ जों गोदोनि दिनाव जों गोदोनि दिनाव जों माखासे जोंङो बर' समाज हिसाबै जों अमाफोरखौ जों मासे गामै आगोलाव फिसियोमोन आरो गोबां फार्म हिसाबै फिसिनाय गोबां लेरमानफोरखौ जोङो मोनसे रां खामायनायनि बिथिंङाव जोंङो दावगानायखौ जों बैसमाव नुदों आरो नोंगौ जोंङो रांखौ बय बयनिबो थाखाय नांगौ रांखावरिया बयनिबो थाखाय गोनां दिनै रां गैयाबा जोंङो आगानसेबो जों दावगानो हाया होननानै बेसमाव बुंनांगोन। रांखौ जों माबोरै खालामायनो हायो होननानै बुंबाय जों माखासे माइ आबाद मावनानै जोंङो माखासे माखासे खामानि माइफोर फाननानै जोंङो माइरं फाननानै माखासे मैगं थाइगं फाननानै जोंङो रांफोरखौ ज खालामनो हायो नोंगौ खामानि नि दामानि होननानै बुंबाथाय अनेक खामानि थायो जेरै जोंनाव मैगं गायनायनिबो जोंङो माखासे जोंङो खामानि थायो। जेरै फांसे बिफांखौ जोंङो गायनायाव एबा जोंङो। गायनो गोनांङाव जोबोद गोब्राब जायो जेरै गायनायनिफ्राय लानानै जोंंङो फोथांनायनिसिम गायनाय खांनायनि उनाव जों फोथांनाय फोथांनायनि उनाव बिबार बारनाय बिबार बारनायनि उनाव फिथाइ थायनाय फिथाइनायनि उनाव जोंङो फिथाइखौ खानायाव जोंङो जोबोद जोथोन लानांगौ जायो। जों खामानि होनना बुंङोबाथाय जोंङो गोबां रोखोमनि जोंङो माखासे जोङो आलुफोर बिदिनो बानलुफोर गायबाथाय जेनेबा जों गायनायनि जुदि गथ'फोर लायबाथाय जोंङो अनेक रोखोम जोंङो खालामनानै जोंनाव फैयो जेरै जोंङो आं दयदिेन बुंखाबाय जोंङो बे हाखौ जों हालेवनांगोन हालेवनायनि खामानि हाखौ हालौखांनायनि उनाव बे हाखौ जोंङो आलि बायदि खोनांगोन आलि बायदि खोखांनायनि उनाव जोंङो बेयाव हासार सारनांगोन हासार सारखांनायनि उनाव जों बे फुलिखौ गायनांगोन गायनायनि उनाव जों जों बेहाय माखासे जोंङो दै होनांगोन अब्लासो बि बिफांङा थांनो हागोन दै होखांनायनि उनाव जोंङो माखासे जोङो गनफोर जोङो खानांगोन जाहाथे बे बिफाङा बार बारफोर फैबाथाय जाहाथे बायनो हाया जायनि जावनाव जोंङो माखासे प्रटेकसन होनांगोन। बिनि उनाव बिबार बारनांगोन बिबार बार बारखां बिबार बारोब्ला जोंङो माखासे जोथोन लानांगोन माखासे बिबार सिरियैनि जोंङो माखासे मेडिसिनफोर होनांगोन। जेब्ला बिबारा बि जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला जों फिथाइखौ खानांगोन खाखांना खा खानानै खानांगोन। जों माखासे जोंङो हाजिराफोर लानानै जोंङो बे बानलु फिथाइखौ जों खानांगोन बानलु फिथाइखौ खाखांनायाव जों माखासे जों बाजार सिम लांनानै बेखौ जों फानैनांगोन। जेरै जोंङो गुबुन जायगाफ्राव जों साप्लाय होनाय जेरै गोजान गोजान जायगायाव जोंङो साप्लाय होनाय जेरै जोंनि माखासे बेफारिफोराबो जेरै जोंनि न'खरावनो जोंङो ओ हाबनानै जेनेबा फैनानै लांफैनायखौ जों बै समाव नुदों बेबायदिनो जोंङो अनेक रोखोमनि खालामनानै थायो जेरै जों फांसे लाइफांखौ जोंङो गायोबाथाय जोङो माखासे जोङो खामानि जोबोद खामानि जोङो मावनांगौ जायो थिग बेफोरबायदि बिदिनो जोङो हाखोनायनिफ्राय लानानै आबदाल लानायनिफ्राय लानानै माखासे मोसौ बोरमानिफ्राय लानानै माखासे गोबां रोखोमनि जोंङो खामानि थायो नोंथां। नंगौ नोंथांजों‌। राय्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बेस समाव नोंथांजों आरो बेफोरनो नेक्स्ट समाव बेफोरबायदिनो रायज्लायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिबाय बे समाव नोंथाङा बे समाव माबा मोनसे बुंबावगोन नामा जोबनाय बेलायाव
ओ जोबनाय बेलायाव बेखौनो बुंनो सानदों जिखुनु खामानियाव रोंनाय खामानि बा आखाइनि बिद्दा खौ जुदि लानो हायोब्ला बैफोर खामानिखौ जोङो जेरै मावनानै जायो आं दहाय बुंनाय बायदि
नंगौ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम इन समाव लोगो मोनगोन
गुबुन समाव आरोबाव माखासे आयदानि सायाव जों सावरायबावगोन दोननोसै ना होमबा नोंथां औ दे